हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
ओ आवाजा क्लियार फैयाखै र हेलौ
औ दायो हखोनादोंना?
औ खोनाबाय नोंथां
अ क्लियार खोनाबाय
खोनाबाय ओं खोनाबाय
औ माने ओ दिनै आङो नोंथांजों जोंनि बर'नि दोरोङारि फोरबो बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो साननाय
औ नोंथां
औ ओ नों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
नंगौ अब्ला आं ओ एसे जागायनो सै नोंथां
दे नोंथां
बैसागो होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो बेयो माने जोबोर रंजाथाव आरो मुंदांखा फोरबो जानानै फैदों बेखौ माने गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा एबा गुबुनफ्राबो ओ गुबुन असमियाफोरनिबो मोन माने बिहु बेखौ बेखौ माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ ओ बिथांमोननि आरो बिथांमोननि गोदोनिफ्रायनो माने जागायबोगासिनो दं एबा खुंबोगासिनो दं आरो फोरबोखौ
औ नोंथां औ
बयखौबो माने गथ' गथाइ बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बयखौबो माने रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो
उम नंगौ नोंथां उम
बेबादिनो माने बिथांमोना गाजा गोमजायै ओ गावबा गाव गाननो गोनां जिफोरखौ सोमोनांथावै गाननानै रंजायो आरो बयबो न'खर न'खर हाबनानै
औ
नंगौ नोंथाङा माबा बुंनो सानगोन ना बैसागोनि सोमोन्दै
बैसागुनि सोमोन्दैथ' बुंनो साननाय ओ दानि बैसागु मोसानायफोराबो गामि गामिनो बिदिनो दासिमबो गथ' गथाइ ओ गेदेर उन्दै बोराय बुरै गासिखौबो ज' खौसेयै मोनसे रंजानाय नुनो मोनो
नंगौ
बे बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनाव गोबां नेम दं जेरै ओ मोसौनि ओ मोसौ बैसागु बैसागुआ जोंना गोबां रोखोमनि थायो जेरै मोसौ बैसागु मानसि बैसागु आलासि बैसागु होना होमबा
नंगौ नोंथां
ओ दा जोंना आरो मोसौ बैसागुआव जोंङो बेबायदिनो लाव फान्थाव आरो गोबां रोखोमनि नांगौ मुवाफोरखौ जगार खालामनानै जोंङो मोसौखौ थुखैनानै मोसौ मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो मानसि बैसागु होनोब्ला बिब्दिनो जोंङो गथ गथाय उन्दै गेदे दे रंजानायखौनो बुंबाय बिनि उनाव आरो जोंहा मोनसे बैसागु दंबावोना मैगं थाइगं मैगं थाइगं खाना गोखा गोखै खानानै जालायनाय
नंगौ
औ आरो आलासि बैसागु होननानै बुङोब्लाबो आलासि बैसागुआबो जेरै ओ बैसागुनि सातदिननि उनाव सोरबा सप्तासेनि उनाव जाहैनाय बेफोरबायदि दंना।
नंगौ नोंथां दङ।
औ दा बेफोरबायदिखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथाङा आरो बेफो फोरनि सोमोन्दै माबा बुंनो सानो ना?
औ नोंथां माने नोंथाङा जा बुंबाय थारखौनो बुंबाय। ओ नोंथाङा मोसौ बैसागो मानसि बैसागो आरो बेफोरबायदि गोबां बैसागो खोथा बुंदों ओ बेबादि माने जोङो मोसौ बैसागु होनोब्ला जोङो बै दिनखालि फुङावनो माने मोसौफोरखौ आरो गलिफोरखौ ओ सुख्राय आरो मोसौफोरखौ ओ थुखै होनोनानै ओ थाव फोथा माने मोसौ ओ फुनो बेनि उनाव मोसौखौ माने नोंथाङा बुंनाय बायदिनो फान्थाव लाव बा जा ओ मोननाय बेफोरखौ माने हाना लानानै मोसौफोरखौ खोबैनाय जायो नङा होनबा?
औ नोंथां
नंगौ बेबायदिनो माने मालाबो होनाय जायो बेबाय दिनो ओ, बेनि उनाव बै दिन खालिनो माने, ओ मानसिफोरखौ सातथा रोखोमनि एबा गुबुन जायगायाव बांसिनखौ जायो। बांसिन जायो होनाय खोनादों। बेबादिनो सातथा ओंख्रि मोनब्ला बेयाव माने ओ मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि बारिनिफ्राय बा बायना लाबोनानै माने ओंख्रिफोरखौ मिक्स खालामनानै सङो आरो गोखा गोखै जा दङ बेफोरखौ ओ सङो आरो जायो माने बेराम आजारफोरा हामो होननानै फोथायो आरो। बांसिन सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो नंगौ बेबायदिनो ओ मानसि बैस-बैसागो होनोब्ला ओ बै दिनखालि माने फुजा होयो आरो। बयबो गावबागाव नयाव नआव एबा सोरबा सोरबा होआ आरो आरो बेबादिनो ओ गुबुन गुबुन थानावबो मादाय बावो आरो बेनि उनाव ओ ओ गुबुन गुबुन ओनसोलाव माने मानसि बैसा गोनि साननै उनाव बा सानसे उनाव एबा सानथामसोनि उनावान गामि गामि नखर नखर थांनानै ओ रंजालायो मोसालायो मागियो आरो बेबायदिनो।
नंगौ थारैनो सैथो
औ बेबायदिनो माने गोबां मागिनायखौ नुयो बेयाव बयबो जयै रंजायो आरो गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना माने गावनि ओ कसाद एबा जा गाननाय आइजोफोरनि बेलायाव बुङोब्ला आइजोफोरा गोमो दखना आरो बै गोजा रेगे रेगां आरो आर'नाइ गोथां गोथां बा गुबुन गाबनिबो लायो बेनि उनाव ओ आइजोफोरा जा गावनि देलायनाय। ओ जेरैबायदि फुथा बेनि उनाव आसान गोदोनायाव जुदि गाननो गोसोबा माला बेफोरखौ गाननानै माने जोबोर समायनाङै देलायो आरो हौवाफोरनि बेलायाव बुङोब्ला बिथांमोना गामसा। आरो आथिखालाव ओंखारनाय बै आरनाइनि गस्ला दङ नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नों
औ बेफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो। आरनाइ लानायखौ आरो बेफोरनि गेजेरजों हौवाफोरा माने दामग्रा दामजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा आरो गंगोना आरो जाबख्रि एबा गुबुन गुबुन दामजुफोरखौ लानानै दामो आरो रंजायो। आरो आइजोफोरा माने हायला हुय लायै रंजायो आरो। बेनि उनाव बेयाव जाय ओ नखरनि सोद्रोमाफ्रा जा गोसो जा नो होयो आरो जेनेबा बेदद बेला होयो सोरबा सोरबा माबा माबि ओंख्रि। होयो जानो जौ जों लोगो सो आरो आरो बेनि उनाव औ बेनि उनाव बयबो रंजायो आरो बेबादिनो माने
औ। रंजायो।
माइरं बा फैसा हरनाय जायो आरो जा गोसो जा नखरनि सोद्रोमाफ्रा हरनो गोसो जायो माइरं। खौ एसे हरनानै माने फैसा जेसेबां होयो बिथांमोननि गोसो आरो।
औ औ हरो बेबायदिनो नुयो ओं
नंगौ। आरो माने ओ बैसागोखौ बुङोब्ला माने जोङो बेखौथ' नोंथाङा मिथिगौमोन ना माने जोंनि बर'फोरा बा ओ जोंनि आसामाव आरो बांसिनखौनो माने बैसागो एबा बिहु माने गोदान बोसोर होननानै मानियो आरो।
नंगौ नोंथां सैथो। मानियो।
नंगौ माने ओ गुबुनफ्राथ' जानुवारि बेैखौ मानियो। नाथाय माने बांसिनै जोङो बैसागोखौनो मानियो आरो मानो होनबा बेयावनो माने रानज्रि रानज्रिं लांनाय बिफाङाव माने गोदान बिलाइ खिलियो। आरो।
औ नोंथां।
बेबायदिनो माने बोथोराबो जोबोर मोजां जायो आरो सोमखोर गोथ
जोब जायो नोंथां नंगौ औ मिथिंगानि बे औ दाउ गाब नाय ओमफा ओमफ्राय बिदिनो देलायनाय मानाय मोसानाय गाननाय जोमनायजों आरो बे मिथिंगानि थासारिजों गोबां समायफ्लेयो आरो नंगौ नोंथाङा सैथो बुंदों।
नंगौ बेबादिनो ओ रंजायो आरो बैसागोखौ आरो ज जोङो बुंनो थाङोब्ला माने गोदो बैसागो फालिनाय आरो आथिखालाव एबा दानि बैसागो फालिनायाव माखासे बा गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो
मोनो नोंथां
औ नोंथाङा माबाफोर फाराग थि बुंनो हागोन नामा?
फारागथिखौ नायोब्ला जोङो नुयो गोदोनि बैसागुआव जेरै आबै-आबौमोननियाव नुबोनायाव गोदोबो बिसोरो ज'मा ज'मा बिदिनो मोसा-मोसाबोदों ओ गोदोहाय माने हौवा मानसिफ्राबो दख'ना गानना मोसायोमोन आरो हिनजाव मानसिफ्राबो लंपेन्ट गानना दारि लाना गोबां रोखोमनि देलायनानै गाजा गोमजायै मोसायोमोन आरो दानि दिनाव मोसानायखौ एसे चेन्ज जानाय नुबाय। एसे सोलायनाय नुबाय ओ खोब दानि मोसानाया मा होनगोन एखौ रोखोमसेयै गाननाय-जोमनाय एखे बयबो गोजा फोथा नायोब्लानो जोबोद समायना एखे रोखोमै बयबो गाननायखौ नुसै
नंगौ
सोलायबोबाय आरो दा ओ जोबोद मोजां नुयो आरो दानि मोसानायफोरखौ। आरो गोदोनिखौबो मोजां नुयो आरो। मोजाङानोमोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय नों थाङा आरो माबाफोर बुंनो सानबा?
औ जागोन नोंथां माने फारागथि बुं ब्ला जोङो गुबैयै गोदोहाय माने ओ मानसिफोरा गावनो रोजाबनानै मेथाइखौ बैसागो मेथाइखौ गावनो रोजाबनानै गावसोर बि मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव थ' बेबादि बांसिन नुनो मोना। ओ बक्स एबा जा दामग्रा माने बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो बेफोर बेखौ माने दामनानै मोसायो आरो आथिखालाव बांसिनै कमपिटिसन जानाय स्टेजाव बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओनसोल लायै ओनसोल।
औ नोंथां।
औ बेबादिनो माखासे फारागथिफोर मोननो थाङो आरो। जायखि जाया मानो जोब जोबोर मोजां आथिखालाव मोजां गोदोनियाबो मोजाङानो नंगौ। अब्ला नोंथां दिनै दोनथ'नोसै नामा?
दोनथनोसै दे नोंथां औ।
औ जागोन।
दे।